हेलौ हेलौ खोनाबाय ना औ औ औ खोनाबाय खोनादोंना? हेलौ हेलौ
हेलौ
अ खोनाबाय
खोनोंना नोंथां?
खोना दो खोनायाखै?
हेलौ
औ खोना गासिनो आं
अ आं दासो खोनादों नोंथां ओ गिबि मा होनो नों थांगौ फिन खे से लोगो मोनफिननानै जोबोर गोजो गोजोननाय मोनबाय
औ औ
औ दा जोङो नोंथां ओ जेनेबा बर'नि ओ अनला खारैनि बागै रायज्लायनो होनना सान दोंमोन आङो सावरायजागोन ना नोंथां औ औ। दा अनला खारै अनला खारै होनना बुङोबाथाय जेनेबा बर'नि मैगं होनना मोन थिनो मोनोना जोङो उ- बर' बर'नि खारैयाबो बिदिनो अनला खारैखौ औ दा अनला खारैखौ गिबियावनो माबायदि सङो आं बेखौ बुंलांनोसै
खोनथानो हागोन दे।
दा अनला खारैखौ ओ गिबियावनो अनला खारै संनो थाख खाय बेयावबो खारैआ गुबै खारै नोङाबा अनला खारैया जानो हाथावा अनला खारैखौ जेनेबा संनोबाथाय माने गिबियावनो माइरं नांगोन। बे माइरंखौ सुनानै जोङो ओ उनाव बेखौ देनानै गुनदै खालामना लानाय जायो बे देनाय आदबाबो गोबां दं जेरै नोङो आखाइजोंबो देयो ओ जेनेबा आखाइजों बे थबसियाव देयो ग्राइन्दडारफोर ओंरबायना गो बां मि
औ औ औ औ
औ बिदिनो फैयोमोन आगोलो बेबायदिनो
औ औ
होननानै ओ औ अराव जावरायना बेयाव दैखौ ग्ल' ग्लब ग्लब गिबियावनो
नंगौ
ओ गार ला होयो जेब्ला बे बेनिफ्राय बेयो फिथर जानो गिरो ना जोङो बेहाय सागं सानानै होनानै बियो माने माने बे फिथरखौ लाना जों अनला खारै खौ गोबां रोखोमै बियो बेवहाय बिदि गारना होनानै बेयाव खारै संख्रै आरो फालौ सामब्राम बेबायदि होनाय जायो बेवहाय जोङो दाउ बेदरखौबो होनो हायो जेनेबा दाउ बेदरजों अनला खारैयाथाय जोबोर गोथाव जायोना दाउ बेदर होनोबा हाथाय औ दाउ बेदरखौबो एवफ्रामना लाग्रोयो गिबियावनो मानानै बै गोदौबाय थानाय ओंख्रिया
औ
बिदुर उनावहाय ओ खारैखौ मोजाङै साखियो साखिनानै बियो अब्ला बेखौ माने खानानै जायो दा अनला खारैखो दाउ बेदरजोंनो संनो हायो ओ नोङाना दाउ बेदरनि अनगायैबो बिबारफोर दङ बर'नि जायजों अनला खारैखौ जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनो ओ अनला खारैखौ ओ माने ओ बिदिनो गोखैबो संनाय जायो आरो थाइस्रि बिबारनि ओ थाइस्रि बिबारजों अनला गोखै संनायखौबो जों नुनो मोनो जाय जानो जोबोर थावना जायो आरो बिदि ओमफ्राय खोमा बिबार आरो बिदिनो एख्ला बिबार बायदिजोंबो अनला खारैखौबो जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरजोंबो बेबायदि बिदिनो बिबारफोरखौ जेनेबा एसे खारैजों ओ रब होना लानानै एख्ला बिबारखौ ओमफाय अनला खारै गोदौनायाव होनानै संनाय जायो ओ बिदिनो आरो थाइस्रि बिबारखौबो ओ गोखै थाइस्रि बि बिबारनि अनलाजों संबाथाय बेयो अनला गोखैयै नाम जाहैयो आरो बे गोखैना एसे बिबारनि थावनाया बेवहाय बे बिबार खौ ओ एवफ्रामना लाग्रोनानै बेवहाय बे टाउनावहाय मोजाङैनो बि आरो अनला खारैखौ लानानै बर'आव जोङो मोनसे ओ बाथ्रा फावबो नुनो मोनो
नंगौ नंगौ हेलौ खोनायासै खोनादोंना?
बे बाथ्रा फाव अनला खारियाव आं बुंदोंमोन बे अनला खारैखौ लानानै ओ बर'यावहाय माने मोनसे बाथ्राफावबो थानायखौ जों नुनो मोनदो बे बाथ्रा फावा जादों जेरै अनला खारियाव आगान थाया मानोना बे बा जेनेबा सोर नों सुङा जानला मानला नाङा फाङा जायै बाथ्राखौनो बुंला बाङायबाय नोङै बाथ्राखौनो बुंबाय बे बा थ्राया माने जेबो माने सै थाया जेराव जेबो बिनि बाथ्राया जाया बेयाव माने अनला खारियाव आ गान थाया बाथ्राखौ माने बाहायनाय जायो बेबायदि बुंग्रा सुबुंखौ मानोना अनला खारियावथ' दोलो जाहैबाय
आरो बेजों लोगोसे नोंथांनाव आङो गेजेराव मोनसे कुइसन सोंहरबाय जे जोंनि ओ बर' समाजावहाय बेबायदि ओ जेनेबा जोंनि समाजजों गोरोबफानाय जेरैहाय ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि औ नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा
हेल' औ
खोनायाखै नामा नोंथां हेल'
औ बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदि जियाय टेग मोनलायलायनाय जेनेबा ओंख्रिफोर जेरैहाय सबाय सबायजों दाउ दङ गोबां बेबायदि ओंख्रि दं नालाय दा बेखौ खौहाय नोंथाङा आंनो एसो खोनन्थानो हागोन नामा मा मा ओंख्रि दङ जाय बर'फ्रा अरायबो माने बावनानै थाङा माने
औ बिदिनो दङ सबाय जोङो अनला ओंख्रिनि बागै इसो खोनादों ना नोंथाङा औ दा अनला ओंख्रिनि बागै इसो रायदों नालाय बेनिखायनो आङो अनलानि बागै बुंदों ओ
थे मालाबाबो जाया बेफोरखौ ओमफाय आ बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायनाय नोंथाङा दा अनला ओंख्रिखौ जानानै माबायदि मोनो बेनि थावनाया माबायदि खोन्थानो हागोन ना
ओ अनला ओंख्रिखौ आङो खोनादोंना ओ बुंनो थाङोब्ला अनला ओंख्रिखौ आं उन्दै समाव बारा जायामोन माने ओमफाय आङो जायो दा जायो माने ओ खिन्थु माने बांद्राय ओ जानायनि हुदा गैया आरो माने अनला ओंख्रिखौहाय मानो होनब्ला अनला ओं ख्रिया गोथावानो खिन्थु माइरंजों बनायनाय नालाय जेनेबा ओंखामाबो माइरं आरो अनलायाबो माइरं जायो नालाय थारमाने सेम सेम जायोबा माने एसे औ माने थाबनो उदै बुंनाय मोनो आरो ना अनला ओंख्रि खौ जायोब्ला बिनिखायनो माने अनला ओंख्रिखौ माने ओ